औ
नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ दा आं नोंखो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो नागिरदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना? दा आयदायानो जाबाय दै जे जोंनो दैनि गोनांथि जायोब्ला मा मा जायो आरो दै बाना एबा दैजों मा मा खहा जायो एबा जों दै गैयाबा मानि आ आंखाल जायो बेफोरखौ सावरायनो नागिरदों। दा नोंथाङा फोरमायग्रोदो नामा दैनि आंखाल जाबा जोंहा मा मा जायो?
औ फोरमायनो जों हा दै होनोब्ला गासैबो सुबुंफोरनोनो दै नांगो जायो। जि सुबुंनि जि जिउ फिउसारनि इयुननि जि जिउ थावरिनोबा गासैनोबो दै नांगौ जायो सुबुंनोल' नङा गासै मिथिंगायाव थानाय जिब जुनार दावमा-दाउसा, दंफां-लाइफां बैनोबो दै नांगौ जायो। जोंहा दैयानो जिउ होननाय जायो। धोननि बायदि जायो जोंहा दै गैया बा गोबां सुबुंफोरनि थाखाय जि आदार गोनांथि जानाय आदार बेफोरखौ जोंहा आंखाल जागोन जेरैहाय जोंनो माइ गायनो एबा सुबुंफोरा आदार मुसोमनो माइ गायनाय जायो बे माइ गायनायावनो दै नांगौ जोंनो दैखौ जि दुब्लि फोथाराव सोनानै जि माइ गायो आरो लोगोसेनो जोंहा जि फांसे दंफां गायनो गायनोबा आरो बिखौ मोजाङै फोथांना नानै जि गिदिर गोलाव बानायनोबा जोंहा दैनि गोनांथि जायो बे बिफाङावबो थिग बेफोरबायदिनो गोबां जि दै बे दै गैयाब्ला जोंहा गोबां ख'हा जायो जेरैहाय खायसे बेमारा जोंनियाव सनगोन जि दंफां एबा जि सुबुं जिब जुनार बेफोराव गासैनियावबो जि बेमार संगोन रानलांनाय बेमार जि गोनां जानाय जि सुबुंनि देहायाव सावस्रियाव गोनां जानाय दै बेफोर एसे बरडिब फोरा रानलांगोन आरो जोंहा दै दै गैयाब्ला ओरैबायदि मोनसे थासारि सोलिगोन जि जोंहा बुहुमानो थानाय नङा बायदि बुहुमा रानस्राव बालाबारि एबा नुहुरसो हायै मिथिसो हायै उनाव मा जालांगोन मिथिया रानस्राव जों नुहरस' हाया बेखौ जि दै गैयाब्ला जोंहा हाफोरा रानसाव गो गोरान जालांगोन बिफां लाइफाङाबो थैलांगोन लोगोसेनो सुबुं माहारिजों जिब-जुनार बायदि एमफौ एनला फिसा फिसा गासै मुवा बेसादानो जोबस्रां लांगोन जोंहा ओरैनो दै गैयाब्ला खायसे जायगाफोराव गरम जायो जि गरम जानानै जि थासारि सोलियो ओ जि बिदुं खामनाय सुबुङा थानो हानाय नङा जिब जुनारा थानो हानाय नङा एबा जि कारिगालानि जि मटर आरिफोरनि जि टायार जि लामा हानथिनाय जिउनि जि ओ लामा हानथिनाय बे हानथा-मेलाफोरा गोबाब जागोन गासै बिथिङावनो जोंनो दैखौ नांगौ दै नङाब्ला जों थांनानै थानाया नोंथाङा एसे गुवारैनो फोरमायनो हागौमोन नामा?
औ हागोन दा नोंथाङा बुंनो बिदि दै गैयाबा जों थांना थानो हाया बे नंगौ दा जोङो दै खौ लोंनो थाखायल' बाहाया एबा जोंनि जि जानाय आदार बेफोरावबो दैखौ नांगौ जायो बेफोरबो दै नङाब्ला जे थांना थानो हानाय नङा आरो बिसोरो थांना थानो हायाबा जों जानाय माइ जायखिजाया फिथाइ सामथायाइ मैगं थाइगं बैफोरबो दै गैयाब्ला जानाया नङा बेनि थाखायनो दै नङाब्ला जों थांना थानो हाया बेखौ नोंथाङा बुंलांबाय
औ
आरो दा दै दैजों दैखौ जों नांगौ नाथाय जेब्ला दैबाना जायो अब्लाबो जोंहा ख'हा जायो
औ।
जोङो बिदि बुंनो हायो जे दै गैयाब्लाबो जोङो रानथाबनानै थैगोन। आरो दैया गोबां जायोब्लाबो जोंखौ लोमजोुबो बो जों थैगोन
औ।
दा दैबाना जाब्ला मा मा ख'हा जायो बुङोब्ला जे जे जों माइ आबाद मावनाय बेफोरावबो जे दैया गोबां जानानै माइखौ। थायोब्ला बिसोरबो रज'नो हाया थैयो आरो। जोंहा न' लोमबाबो जे गोबां खहा जायो जे बोरमा अमा दाउ एबा मानसिफोरा थानो। जायगा मोनि जायो न' लोमजोबबाथाय आरो बेफोरजों गोबां। बिजानु एबा बिस फैफायो बेफोरजोंबो जोंहा। गोबां खहा जायो आरो। दा बुंनो थाङोब्ला दा दैज्लाङाव। से दैमा गिदिर गिदिर। बेफोराव गोबां ओनसोलावनो दलं बेफोर गैया। बेफोरखौ बारबोनोबो जोंहा गोबां गोब्राब जायो दै बाना जायोब्ला एबा बैफोर दैमायाव दैनि बिबाङा गोबां जाबोयोब्ला।
ओम।
दा बिदिनो। बैफोर दैमानि बै दाबसे जायगाथिं थानाय न'खरफोरा जे एबार दैमानि खाथि खाथि थानाय न'खरफोरा। दैजों लोमजोबनो गोनां जायो आरो दैखौ। जाब्लाबो आरो बै दैमानि गुबुन दाबसे। बेथिं थानाय फुं एबा न'खरनि मानसिफोरा। जे बेफोरथिं बाजार एबा मैगं थाइगं फाननो लाबनाय एबा स्कुल कलेजाव फैनाय। बेफोरबो फैनो हायि गोबां खहा जायो आरो औ। दा आङो मिथिनो लुबैदों जे नोंसोर नोंथांमोननिथिं
औ।
जे दै लोंनोथ' जोंहा दैखर एबा दंखल बेफोरबायदि बरिं जानाय जायो दा नोंथांमोननिथिं माबायदि। महरै दैखौ नोंथांमोना लोंनायाव दैखर जावो ना दंखाल जावो बेफोरखौ आ मिथिनो लुबैदों।
नंगौ जोंनि जायगाथिं एबा जोंनि एरियाथिं एबा जोंनि न'खर नखराव एबा जोंनि गामियाव बांसिनानो गासैनावबो। न'खर न'खर हाखर गोथौ जावनानै जायखौ दैखर बुंनाय जायो बे बेयाव। जि रिं पाट सिमेन्टनि रिं पाट धालाय सोनानै। जि संरैखा दैखौ संरैखा खालामनाय हा खुरखानायखौ संरैखा खालामनाय। बे दैखर बे दैखरखौ जावनानै जोंहा जि दैखौ जमा। खालामनाय बे स' मा खालामहनो जों दैखौ मोननो हायो आरो बेजोंनो जोंहा दै। खावनानै एबा दै लाबानै जि जोंनि थानाय जि थासारि एबा दासान्दि सोलिबाय थानाय जिउआव जों बे दैखौ बाहायनानैनो जिउ सोलिगासिनो आं फंनैसो जोंहा दैनि बाहायनायखौ बुंनो नागिरदों जा दैनि बाहायनाय बुङोब्ला जोंहा गोबां बाहायनाय दं जोंहा जेरै सुबुंफोरनि मादाव दैखौ जों जेबा न'खरफोराव गोबां खामानियाव बाहायो जेरै न' लुनायाव बाहायो। जे पाक्कानि न' लुनाय आरो जों लोंनायावबो बाहायो नोंथाङा बुंखांलांबाय जि सुनायाव बाहायो दुगैनायाव बाहा यो जोंहा बायजोआव थांनायाव बाहायो। ओंखाम संनायाव बाहायो। बिदिनो गोबां आबाद खालामनायावबो बाहायो दंफां फोथांनायाव बाहायो बेफोर गासैबो मोनसे बाहायनाय आरो जोंहा गोबां बाहायनाय दंबावो।
आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों दैनि बागैनो दैया जाबाय जोंहा जि महर गैया महर गैयाबो होनजायो नाथाय महर थायोबो दंबो होनजायो। दैनि गाब गैया दैया जेरै गाब होयो बिदिनो थागोन। आरो दैया जि महर होयो बिदिनो महर होन जागोन जों मोनसे जे बाल्थिङाव दोनोब्ला बेयो दुलुर गथा महर जानानै थागोन। आरो जोङो बेखौ गोजा गाब होनानै होयोब्ला गोजा गाब जाना थागोन जोंहा बिदिनो जोंहा दैनि महर गैया। दुब्लि फोथाराव थाबा दुब्लि फोथाराव सोरगिदिं दैबाना नुगोन। आरो जोंहा दैखौ मोनसे महर बानायनो हाबावो जे महर एबा बे मुवा एबा बेसाद बानायनायो जि जोंहा आथिखालाव सोलिबाय थानाय दा नि टेक्न'ल'जियाव सोलिबाय थानाय जि फ्रिज एबा गुसु बानायग्रा मेचन बेयाव गोबाव समनि थाखाय दोननानै जों बेखौ बरफ बहराव बानायो। गथा महराव बेयो मुवा मोनसे मुवा जायो। जेरै जाग्रा मुवा आरो जों बिदिनो बरफ ल' बानायनाय जायो। बिदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद जानाय बानायनो हायो आइस क्रिम बरफ बायदिसिना बेखौ ओ दैखौ जों गासैनोबो नांगौ होननानै जों मिथिखाबाय लोगोसेनो दैया जोंनि बुहुमाव एबा जोंनि जि थाबाय थानाय जि बुहुम जोंनि भारत जे गासै हादोरफोरावनो जे दैनि बिबाङा बांसिन ओ जों मिथिनाय बादिब्ला नैजिस्नि जौखोन्दोआानो बांसिन दैनि बिबाङा जोंनि बुहुमाव बिदिनो जेरै दै गोबां थायोब्लाबो जोंनि बुहुमाव खहा जागोन। लोगोसेनो दै गैयाब्लाबो जोंनि बुहुमा खहा जागोन जोंहा मोननैथिंबो खहा जायो। बि बिनिखायनो गेजेरावनो जोङो समान समान नांगौ दै होनोब्ला। दैखौ जोंनो गोलोम बोथोराव बांसिन बाहायनाय बायदि जायो। जेरै जोंहा गोलोम बोथोराव गरम जायोना बे गरम जानायाव दुगैनाय जि गावनि देहाखौ गुसु बानायनो थाखाय दुगैनाय देहायाव नांनाय सुबुं माहारिनि सि जिउनांनि दंफां लाइफांफोरनि जि गोनां जानाय बेयाव लोंनाय बायदिसिना खामानियाव बाहायनाय जायो।
औ दा होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय। अ दोनथ'लायसै नामा नोंथां? औ औ।